हेल औ खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ ओ नोंथाङा माबोरै दं
औ आं मोजाङैनो दं
औ आङो नोंथांजों जे मोनसे ओ टपिकनि बागै सावरायनो नागिरदों जे नोंथाङा फ्रि नामा दा
औ फ्रि दङ सावरायजागोन
औ जे ओ बर'नि
सानो
औे आं थ टपिखौ खोन्थागासिनो दं नोंथांनो बे बरनि दो दोरोङारि जामुं बेफोरनि बागै एसे सावरायनो होननानै नोंथांनाव आं कल खालामनाय जादों।
औ जागोन। जानायफोराथ नोंथा ओमफ्राय जोंनियाव गोबां दङ नालाय ओ जायखिजाया मोनसेखौ जोङो सावरायजागोन। समाबो जोंना बांद्राय गोलाव जाया बेखायनो माने जायखिजाया मोनसेखौ जोङो सावरायनो हागोन आरो।
जिखुनु ओरै जोंनि जे बर दोरोङारि जामुं बेयाव एफा एफायै सावरायबाबो जागोन नोंथां।
औ सावरायजागोन। सावरायनाया नाथायबा जोङो माने गोथौयै हाबनो हानाय नङा आरो गासिखौबो जोंना समफ्राबो बारा गैया नालाय जों जुदि मोनसेनि सायाव सावरायो अब्ला माने मोनसेखौनो जों मोजाङै सावरायनो हागोन बेबायदि आरो।
जायो नों जेराव सावरायनो एसे कम्फर्टेबोल ओ बेयाव सावरायजागोन जेबो प्रब्लेम नङा। दा
नों नोंथांनि बायदिब्ला माबा मा मोनसेखौ सावरायनाया मोजां जागोन।
जिखुनु आ नों बुंदो नामा नोंथां जेनेबा मा माबानि आ जामुं सावरायनोसै नोंनि कम्फर फैबा मोन्नाय बायदिजों
जोंनि दोरोङारि जानाय होननानै बुङोब्लाथ गोबां द नालाय नोंथां।
औ
नोंथाङा खोनादों ना
खोनादों नोंथां ओ।
औ-औ जोंनि दोरोङारि जानाय होननानै बुङोब्लाथ जोङो अनलाजों दाउ सबायजों दाउ आरो नारजि अमा बेफोरबायदि बेफोरबायदियानो दङ नालाय गोबां दं आरो। दा जोंङो बेफोरनि गेजेराव मोनसे नार्जिजों अमाखौनो सावरायनोसै नामा?
सावरायजायो नोंथां।
नोंथाङा बिनि सोमोन्दै माबाफोर सोंनो दङ नामा?
दे ओ जेंनाया जे जोंनि जे बर'नि दोरोङारि जा जोंनि गेजेरावथ' अनेकथा जोंनि आ दोरोङारि ओ जानाय दङ। ओ नङा होमबा ओंख्रिया जे नार्जि अनला सबाइ साम' ओ आरो अनलाजों मेवाइजों अनेक जोंनि आ दोरोङारि माने जानाय दङ। बेखौ बेजों लोगोसे ओ जामुंजों जोङो उम मोनसे ओ बाथ्राखौ लारायफानांगोनदि जोंनि जानाय आदार बुङोब्ला जों गुबैयै ओ ओ जे जोङो जे जानाय ओंखामखौ रायखांग्रोनांगोन। नङा होमबा नोंथां ओम जेरै ओ गोरा औ औ दा बेखौ औ जों रायखांग्रोनांगोन बेख जेरै बर'आ दोरों आदार बुं बुंब्ला जों गुबै बर' समाजनि ओ सुबुंफोरा ओंखामखौ जायो। नङा होनबा नोंथां गिबियाव जों ओ माइखौ ओ हालौवनाय हायाव माने फैयो नङा हमबा? आरो जेब्ला माइ फोनाया माने गोजौ जायो बेखौ खोथिया होनना बुङो नङा होमबा जोङो? दा खोथियाखौ फुनानै माने गुबुन हालौखानाय जायगायाव हालौना माने फोमोनना दोनखानायाव गायहैनाय जायो नङा होमबा दा बै ओ गायखांनायनि उनाव जेब्ला माइआ जौनानै माने मोनो ओ बिदां मा जेब्ला जारेद माने गोमोन जायो अब्ला माइखौ ओ माइ फिथाइखौ जेनेबा माइखौ हानानै माने न'आव लाबोनानै जेब्ला जोङो मोसौजोंनो मारा होयो नङा होमबा नोंथां?
औ
ओ मोसौजों मारा होखांनायनि उनाव जेरै माइ माइखौ आलदा जे माइनि लाबोनाय जि जिगाबखौ माने आलदा खालामनानै दोनो नङा होमबा नोंथां? जेब्ला जोङो माइ ओ फिथाइ माइ फिथाइखौ ओ उवालाव देनानै जेब्ला माइरं महर जोङो दिहुन हुना लानानै जों ओंखामखौ खाम महराव जायो नङा होमबा नोंथां?
औ संनानै जायो औ औ
गिबियावनो जोङो बेखौ ओ रायज्लायगोनांगोन आरो जोंनि फार्स्ट जामुं उम दा ओ नोंथाङा जे होनदोंमोन जे जोंनि ओ दोरोङारि जामुं जे नारजि आरो अनला दा ओ नारजि ओ नोंथाङा सोंदोंमोन जे नार्जिजों माजों सोंदोंमोनथाय अमा नार्जिजों अमा सोंदोंमोन ना? दा दा नारजिखौ ओ जेनेबा मा रोखोमै खालामनाय जायो? नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना?
नारजिखौ ओं जोङोथ' रोखोमसे नारजियाथ' रोखोमसे मैगं बुंङो नालाय बेखौ जोङो गिबियावनो मेसें बोथोराव जोङो हाखौ हालेवनानै बेहाय हाखौ दुफु दुफु हाद्रि बे हाथरफोरखौ बुख'नानै बेहाय जोङो बेनि बेगरखौ फोना होनाय जायो आरो बेहाय जेब्ला बियो गिदिर जागोन गोरलै समावबो जोङो बे फाथो गोथाङावथ' जोङो फाथो होन्नानै बुङो नाथायबा रानखांनायनि जों उनाव जों बेखौ नारजि होन्ना बुङो नाथाय बे मोनसे दंफांनिनो आरो ज जोङो बेखौ गोथां समावबो मैगं महरै जायो जेरै फाथोफोरखौ जोङो ख्रि जायो भाजि जायो बेबायदिनो बे दंफाङा जे-जेब्ला गेदेर जागोन अब्ला बिनि बिलाइफोरखौ लानानै जोङो फोरानो फोराननानै रानोब्ला जों बबेबा मोनसे बस्टा प्लास्टिक बेफोराव बिदि स्र' खालामना दोनो आरो खानानै खाथबनानै सिगांनि समावथ' बस्थायाव सोनानै ओ ओंखाम संग्रा न'नि ओरै उखुम गोजौवाव खागदावना दोनोमोन ना आबै आबौमोना बेबायदिब्लालायनो माने जानो मोजांसिन जायो बिदि जायोमोन आरो।
ओ थिनानै दोननायाव गोलैबाय आरो बे नां थां उम उम जै जेरै औ ए गारजानाय बुस्थुआवनो गैया थारमानि। जिरा ओ फाथ थ्रिस थिना जायो बै फिफां खौबो जे गुदि बाहागोखौ बिलाइनि गुदि बाहागोखौ जे फाथसिना महरै बाहायो ओ जे आरो एस जोंनिए बे गोथां जेनेबा बिलाइखौ औ।
आरो जों बाहायो।
दे लायरायबाय था नोंथां। बिगुरखौनो मा होनदोंमोन नोंथाङा? उम बिगुरखौनो होन्दोंमोन नोंथाङा दे होनबा।
गारजानाय जिनिस गैया आरो जोङो फाथोखौ बे दं। फांखौ जोङो फाथो सिना महरै बाहायबाय। अर सुनाय बा बहा बा माबा मोनसे खामानियाव बाहायबाय। आरो बेनि बिगुरखौनो जों दुरुं महरैबो बाहायो। आरो बिनि बिलाइखौ फोराननानै जों नारजि महरै बाहायो आरो।
औ जेरै बे ओ गोथां मैगन गोथांखौ बो नो ओ ओ फाथो गोब बाब महरै जाया होमबा नोंथां?
फाथो औ जायो ओंख्रि जायो भाजि जायो बेबायदिनो आरो
ओ बेखौ जे जोंनि नारजिखौ जे थिनानै दोननाय बा ओ बिलाइखौ खानानै फोराननानै जोंनि बे ओ ओंख खाम संग्रा न'आव जे दोनो नङा होमबा? दा बेखौ जोङो ओ अमाजों सं-संनानै जायो नङा होमबा?
औ
बै जेब्ला बै अमाजों नारजिजों संनानै सङो अब्ला माबायदि ओ गोथाव जायो ओंख्रिया? नोंथां
ओंख्रियाथ' जोङो बयबो जों बर' हारि महरै जों बयबो नारजि अमा होननानै बुङोबा जों बयबो गोथाव मोनो आरो माने रावबो जायैआानो गैया खोमा आंनि साननायाव थ' जोङो नार जि अमा होननानै बुङोब्ला बयबो सिनायो बयबो गोथाव मोनो बेहाय आंनिफ्रायथ' आं जोबोद गोथाव मोनो आरो जानांगौ गुबुनफ्राबो गोथाव मोनो बेहाय संनायनि नेमखान्थिखौ होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो नारजि खौ फुङाव जोङो जुदि सङोब्ला बिनि थांनाय हरावनो सोमनानै दोननांगौ आरो जुदि मोनायाव संगोन अब्ला फुङाव सोमना दोननांगौ अब्लानिया माने एसे रुइना थायो बेहाय जेब्ला संनायनि खम जागोन अब्ला बिनि सिगाङाव बेखौ मोजाङै खेबनै खेबथाम सुनानै खारै सुखांनायनि उनाव ओ मोनसे दो बा सारायफोराव खारै होनानै रुगोरना लानांगौ बेनि उनाव रुखांनानै सागं जेब्ला एसे रुइबाय अब्ला सागं सानानै बेहाय सागं सानानै बेखौ फोमोनना दोनबाय आरो फारसेथिंजाय जोङो अमाखौ एवना लाबाय अमा बेदरखौ आरो जोङो नोंनि गोसोबायदि जा जा मस्ला मस स्लि बेबायदि होगोन बेफोराव होनानै एवना लाबाय लाखांनायनि उनाव जेब्ला अमा बेदराव दै होनो जागोन बे दै होआलासे दैनि जायगायाव बे नारजि ओंख्रिखौ होनानै जोंङ सङो आरो संखांनायनि उनाव ओ एसे दुइ तिन मिनिट बा पास दस मिनिटनि उनाव जोङो बेखौ मोननाय महराव मोनो आरो।
नंगौ नोंथां थारैनो बर' फोरनि ओ जाग्रा होनोबा बेबो मोनसे नङा होमबा? जे जोंनि गोथावसिन होनोब्ला बेखौबो मोनसे होनजायो। जे अमाफोरखौ जोङो ओ बयनिबो बर' न'खराव ओ फिनानै दोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
दे नोंथां होमबा जोंनि लायरायनायखौ ओ बेखिनियावनो दोन थनोसै नामा नोंथां?